न
औ नोथां
औ खोन दा नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ
औ नोंथांनिसिम गोजोन मोनलासै दा ओरैनो नोंथां जों मानि सायाव सावरायनो।
माने सयावसो सावरायनि माने नोंथांङा नोंथांनि मा गियान दं बेखौबो फोरमायनानै होबानो जाबाय आंनियाव मा गियान दं आं फोरमायनोसै ना मा होनो नोंथां।
होमबा जोंङो जेन'बा सोलोंथाइखौनो लानोसै नामोनदां
औ जायो जायो नोंथां। लाजायो
आं नोंथांनो गोदोनि सोलोंथखौमायसै नोंथांङा आथिखालाव माबायदि जालांखो बे एसे फोरमायना हो आरो नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
दा सोलोंथाइ होनब्लाथ' जोंहा मिथिखायो नंडा जोंनि जिउआव बा जोंनि जिउ गुबयुनाव मोजांङै दैदेनलांनो थाखाय लानाय मोनसे सोलोंथाइ बा गियान आरजिनो थाखाय लानाय मोनसे माबा दा सोलोंथाइया जोंनि बुहुमाव ओरैबायदि साग्लोब ससारबाय जे सोलोंथाइ गैयि मानसिखौ जोंनि समाजाव बारा माबाबो होला आजिखालि मान सनमान होनाय जाय। बे मानो होनना बुंङोब्ला सोलोंथाइया जोंनि बुहुमाव थांनानै थानायाव मोनसे आगजु बायदि खामानि मावो दा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंङो जोंनि गेजेराव गेजेराव गोबां सोलोंनायखौबो लाबोनो हादों आरो जोंङो गोबां जों नुफेरि बुस्थु जों नुफेरनो मोनै बा जोंङो सानस' हायो बेफोरबायदि मुवा बेसादखौबो जोंङो दिहुननो हादों आरो।
दाय गेजेराव दंङ जेनेबा सोलोंथाइ
गोदो माबायदि लायोमोन बे आरो ना दा गोदोनि दिनावथ' जोंहा सोलोंथाइ होनोब्ला सोलोंथाइया जोंना गोदोनि दिनाव फंमोन जोंसो जायोमोन जायखौ जोंङो अराइेल होनो दा बेयाव जोंङो बर्डआव लिरनाय बा खाथायाव लिरनाय बांद्राय बिदि नुनो मोनामोन आरो। दा गोदोनि दिनाव जोंनाव फरायसालिथ' गैखायामोन। जेन'बा जोंनाव खाथाव फलम बेफोरथुगैखायामोन दा होमबावो मा जायोमोन गुबुन गुबुन जायगायाव बेरबायदि खालामोमोन जेनेबा सासे फोरोंगिरिखौ मोनसे गामियाव नागिरनानै गावब गाव थांनांगौ जायोमोन आरोोना जेनेबा मोनसे गामियाव सासे फोरोंगिरि थागोन फोरोंगिरिफ्रा बांसिन ब्र्मिन मानसि जायोमोन बिसोरो जेन'बा मोनसे गावसिनि न'आवनो जेनेबा बबेबा बिफां सायाव बा बबेबा लांदां जायगायाव बिथांमोना ज' जुथुमनानै बिदि सोलोंथाइखौ लायोमोन दा माबारै जायोमोन होनोमबा जेन'बा मोनसे गामि मोनसे ओनसोलावल' सासे गाहामल' थायोमोन दा बे स मोनसे ओनसोलनि गथ' फोर बा सोलोंसाफोरा बे फोरोंगिरिखौ नागिर नागिर बिथांनि न'आव थांनानै बिथांखौ जोबोर मोजां मान होनायजों लोगोसे बिथांनाव जा गियान मोनो बेखौ सोलोंनानै लानो बिथांमोना थाङोमोन दा
फोरोंगिरि दा बिदिनो जेन'बा फोरोंगिरिफोरा गावनाव मा गियान दङ बेखौनो होनो थाखाय फरायसाफोरनि गेजेराव गावनि गियानखौ फोरों दा जोंनि गेजेराव आथिखालाव बेफोर गैला
बे आथिखालाव जोंनाव नुनो मोननायखौथ' जों नुनो मोनखासै जेन'बा आथिखालाव सोलोंथाइया माबायदि सोलायखो बा सोलोंथाइया माबायदि गावजों गाव नारा नाथा नाजालायनाय फैगासिनो
औ
दा जोंनि गेजेराव सोलोंथाइफोरावों होनना बुङोब्ला बिदिनो जेनेबा जोंनि साख्रि बाख्रिनि थाखाय सोलोंनाय लायबाबो जायखिजाया गियान आरजिनो थाखाय लानायसोमोन आरो दा आजिखालिथ' जोङो नुनो मोनसेे जोङो सोलोंथाइखौ गियानजों गियाननि थाखाय बेयाव नंला जोङो इयुनाव गावखौ सासे गोख्रों मानसि बानायनो थाखाय बा मोनसे मोजां सरकारि साख्रि लानो थाखाय बेफोरखौ लानो थाखाय जों आथिखाल लानायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदोनि दिनाव बे बेफोर नङामोन गोदोनि दिनाव जोङो सोलोंथाइखौ मोजां खालामनोबा गावनि गियानखौ मोजां खालामनाय बिदिसो लानायोमोन गोदोनि दिनाव जोङो बै फोरोंगिरिफोरखौ जों गुरु होननानै बुङोमोन आरो जोङो फरायसाफोरखौ सिसु बिदि नाम होनो दा बेयो गोदोनि बा दानि बिराद जोङो माखासे पाल्टिफोरखौ नुनो मोनदों दा फारागथिया बेनो जेन'बा गोदोनि दिनाव जोङो कौमोनजों सोलोङोमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव जोङो लिरनाय बा जोङो मबाइल फन बा फराय फरायसालि गोबां रोखोमनि फरायसालि जों बेफोरखौ नुनो मोनबाय दा बिदिनो जोङो जोंनि सोलोंनाया गोदोनिफ्राय दासिम सोलायबोबाय इयुनावबो सोलायलांगोन बेखौ बुंनो हायो आजिखालिथ' जोङो नुनो मोनदों नारा नाथा गावजों गाव नाजालायनाय गावजों गाव गाव जेखौ मोजां मोनो बा ब गाव जेखौ बबेयाव गोरलै मोनो सोलोंनो बा बबे आयदाखौ बिथाङा सोलोंनो गोरलै मोनो बेफोरखौ लानानै सोलोंबोगासिनो दा जों बुंनो हायो जेन'बा सोलोंथाइया बिदिनो जोंनाव गियान गैयाब्ला आरो जों दानि जुगावथ' जोंन गिय गयाब्ला बा सोलोंथाइ गैयाबा जों थांनानै थानो हाखाला मानो होनना बुोब्ला दानि सोलोंथाइ लानाया ओरैबायाददि गोजौ थाखोनि जाबाय जोंनाव जायहा बांसिन रां रुफा दं बिसोरो बांसिन मोजां सोलोंथाइखौ लायनो नागिरो बा लायो दा बेनो गोदोनि दिनाव बिबो गैयामोन सोलोंथाइआ बयनिबो थाखाय समानमोन
सोलोंथाइनि थांखियानो जेनेबा साख्रि लाथारनांगौबा जोङो सरकारि साख्रि लानांगौ बिदि गैयामोन गोदो बे बिदि सरखारजों बिदि जेबो सोमोन्दो गैयामोन खालिबो गावनि मेलेम गावनि गोसो बेफोरखौ सुख सान्थि बा रोंनायखौ बांहोनो थाखायल' लायोमोन दा बिदिनो नोंथां आं नोंथांनो फोरमायबाय आजिखालि मा गोदोनि दिनावसो सोलोंथाइा मााबायदिमोन बा आथिखााललि मा जालांखो आरो मा जालांबावगोन दा नोंथाङा आथिखालाव माबायदि सोलोंथाइनि स
औ नोंथां फोरमायनो हागोन नोंथाङा गोदोनि बे सोलोंथाइनि सोमोन्दै फोरमायनाय होनायनि थाखाय गोजोननाय था थाबाय नोंथाङा थिखौनो बुंदों जेनेबा नोंथाङा मा होनो गोदोहाय माबायदि फरायसालियाव थाङोमोन एबा सोलोंथाइ लाबायमोन दा आं आथिखालनि सोलोंथाइ लानायनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों दा आथिखालाव सोलोंथाइ लानाया जोबोद गोनांथार जानानै फैबाय आरोना नोंथां गोदो समावथ' जोङो जानला मोनलासे लालाबायनानै फैयोमोन आरो दा सोलोंथाइया जाहैबाय जोङो बयहाबो न'खर न'खराव सोलोंथाइ लाथारनांगौ एबा सोलोंथाइ लायोब्लासो जोङो जोंनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो होननानै जों मिथिनो मोनबाय आर ना एबा दानि बिमा बिफाफ्राबो मिथिबाय ओंखायनो बेनि थाखायनो मा खालामदों बिसोरो सोलोंथाइखौ गोनां गोनांथि होदों आरोोना सिगां मा होनदों सिगां प्रायरिटि होनाया जाहैबाय सोलोंथाइखौ होग्रोनाय जादों आरो दा बिनि उनावसो जोङो मा खालामनाय जादों माखासे खामानि दामानिफोरखौ उनाव होलायनाय जादों आरो ना सोलोंथायाइया जाहैबाय दाथ' जोङो गोरलैयैनो मोननो हायो दा
सरखाराबो माखासे गोबां सकिम
लानानै फै जेरै जों बुंनो हागोन जे जेरै म द' बोसोरनिफ्राय जिब्रै बोसोर बैसोनि खौ म खालामदों सरकारा माने फ्रि एणड कम्पालसारि माने उदाङैनो फैसा नाङा लासे एबा बेसेन नाङा जासे मा होन सोलोंथाइ होदों आरो ना नोंथां जाय बेयाव गोरिब गोरिबबो जाय जाय गोरिब एबा मोसायो मा होनो फोरोंनो हायैसो न'खरफोर दंना बैफोरबो मा होनदों बेयाव बेसेन नाङा जासेैनो सोलोंथाइ लानो हादों आर ना जाय बेखौ सरकारा मोनसे मोजां डिसिसन लादों होननानै आं बुंनो हागोन आरो बेजोंनो लोगोसे दङ जायबा जाय मा होनो थाखा फैसा गोनां बिसोराथ' बिसोर जोङो गिदिर गिदिर मोजां मोजां स्कुलफ्राव सोनानै एबा मोजां मोजां मा होनो सासे सुबुं हिसाबै माने सिनायथि होनो हाबोदों आरोना नोंथां आरो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जोंहा गोबां गोबाङैनो मा होनदों सोलायनायखौ जों नुनो मोन्दों जेरैहाय जों बुंनो हागोन जोंनि मा होनो दानि जोंनाव रायायेन रायलायनाय मबाइल फनफ्राबो मानि सोमोन्दै मानि गेजेरजों जानानै फैदों होनोब्ला जोङो जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जानानै फैदों होननानै बुंनांगोन जोङो सोलोंथाइ गैयामोनब्ला एबा बियो सोलोंथाइ रोङाखैमोनब्ला बेयो दानि जोंनि बे मबाइल फनाय एबा जोंनि आखाइ आखायाव थानाय इन्टारनेट एबा बैयो मबाइला जोंनि गेजेराव फैनाय नङामोन आरोना आरो बेजों लोगोसे आं बुंनो हाबावो जेरै जोङो हान्था हान्था बेलाइनि थाखाय जोङो गारि थांलाय फैलाय बेफोरनि सोमोन्दैबो बिसोरो मा होनो फरायनायनि गेजेरजों मा होनदों बिसोरो मा होनो दिरुननानै होदों आरो ना सोलोंथाइया जाहैबाय जोंनि मोनसे समाजखौबो मोजां म होने फोसाबो आरोना सोलोंथाइ लायोब्लासो समाजाव मा होनो मोनसे मोजां मा होनो बेखौ मान सनमानबो मोनो होननानै बुंनो हायो जेनेबा सासे गोरों सुबुङा सासे लेखा हारिनि सुबुंजों माने ओ माबायदि न एबा मा गियान होनांगौ बिनि सोमोन्दै बेखौ बियो बुंथिनानै एबा बिजिरनानै होनो हायो एबा स जे सोलों आ सासे गोरों एबा सोलोंसाया मा होनो बैसोर उन्दैफोरखौ एबा इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे आं मोजां मेसेज एबा मोनसे खौमोन मोजां खौरां बेफोरखौ मा होनो बिसोरनि गेजेराव फोरमायनानै सोलोंथाइखौ लाहोनो हायो आरोना सोलोंथाइया नोंगौ नोंथाङा दहाय बुंखाबाय सोलोंथाइया मानि मा साख्रि लानो थाखायल' जों सोलोंथाइ लानो हाया जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंबो जोंहा माखासे आ खाइनि हाबायारि सोलोंथाइ सोलोंनायखौ जोङो मोननो हायो आरोना जेरै- जोङो मा होनो दानाय लुनायनि गेजेरजों आरो माबा मोनसे मावनाय जोङो इन्दि सि लुनाय जोङो दा नाय लुनायाव थाबाय जोङो बिदिनो आरो माखासे मा होनो दखान दखान सखान होनाय जोङो बेफोरावबो जोङो हिसाब खिथाबनि थाखाय जोङो फैसा नांगौ आरो
गोजान गोजान जायगा जायगा बेरायहैनाय आरो बिदि गोजान गोजान जायगा बेरायहैनायावबो जोङो मा होनो माबेबा मोनसे जोङो साइन बर्डखौ फरायनांगौबा एबा मोनसे लिरनायखौ फरायनांगौबा जोङो लेखा रोङै सुबुंआनो फरायना हायाना जाय जोङो बेनि थाखायनो बिसोरो गोबां गुबुन जायगायाव थांनो हाया। जेब्ला जोङो ले-लेखा रोंगोन अब्ला जों बै लेखा रोंनायखौ जोङो जोंनि गियानखौ जोङो मा होनो जोङो गासिबनोबो फोसाबनानै होनो हागोन होननानै आं सानो आरोना नोंथां बेनि थाखायनो बे लेखाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां लेखा रोंनायनि थाबैनो जोंनियाव दा साइन्स एन्ड टेक्न'लजि जायखौ होनदों जोङो बेयो माने गोबां गोबां दावखोबोनो हमबाय आरोना ओम ओ बेबायदिनो दाथ' दा बुंनो हागोन दा ओ जोंनि गेजेरावनो दा गोबां स्कुलफोर दङ जेरै- मा होनो मोनसे स-सरकारि ओमफ्राय मोनसे बेसरकारि बेफोरबो नुनो मोनसे बे सरखारि आरो बेसरखारियानो जाहैबाय मोनसेयाव फैसा नांगौ मोनसेयाव फैसा नाङा आरोना जाय आरो जोंनो मा होनो सोलोंथाइ लानायनि थाखाय सरका माखासे से मा होनदों गोबां जोंनो जानाय लोंनायखौ जोङो मा होनो होबोदों जेरै- जोङो बुंनो हागोन ओ जोङो एल पि स्कुल आव एम इ सि कुलसिम एबा हाय स्कुलसिम जोङो माखासे जानायफोर निउथ्रिसनफोर जों मोनजाबोदों आरो मोनजा-मोनजागासिनोबो दङ आरो लेखाफोर जोंनो होबोदों। आरो बेजोंनो लोगोसे दङ ड्रेसखौबो जोंनो होबोदों आरोना बेसेन नाङा जासे जोंनो ड्रेस फोर होदों आरो सरकारा गोबां लेखा फरायनायनि थाखाय माखासे स्किमफोर होदों जेरै- जोंनो हिनजावफोरनि थाखाय ओ मा होनो ओ निजत मयना हो दों जेरै- आरो ओ हौवाफोरनि थाखाय जोंनो मा होनदों बा अवासुनि होदों बेफोरबायदि होबोदों आरो ना गु ओ मा होनो जोंनि सरखारा बेफोरबायदिनो जोङो गोरलैयैनो मा होनो सोलोंथाइखौ लानो हायो होननानै आं बुंनो हागोन आरोना नोंथां आरो समाबो जाबाय नोंथां जोंनिया ओ दोन्थ'लायसै नामा नोंथां?
औ नोंथां दे।
दे बिदिबालाय।